खोनादों नामा ओ जोङो दायो आबै आबौनि बागै रायज्लायगोन ओ आबै आबौ ओ जोंहा आबै आबौनि आबै आबौ न'खराव जोंहा आबौ गैला बाट आबै आबै आबौनि अननायानो जोंहा आलादा जायो मानो होनोब्ला बिसोरबो जोंनि ओ बिमा बिफाखो आबै आबौ गैयामोनब्ला जोंङो जोंनि बिमा बिफाखौ जों मोननाय नङामोन आरो जोंङो बे संसार खौबो जोंङो नुनाय नङामोन थ' जोंहा आबै आबौनि अननायफोरानो आलादा आदा जायो नोंथांनि न'खराव आबै आबै दङना
औ नंगौ आंहाबो न'आव बाबानिफ्राय आबौ दङ माबानिफ्राय आबै दङ बिथांमोन बिथांमोना आंनो उन्दैनिफ्रायनो बिथांमोना गुबुं गोबां सम गोदो गोदायनि मानसिलाय गोबां सल' बाथाफोर मिथियो थांनामोना आंङो उन्दैनिफ्रायनो जों मोना फ्राव मालाबा जबा जिरायबा खोन्थायो।
औ
बिथांमोनजों रायलायनो बहुत मोजां मोनो बिथांमोननि अननायफ्रानो बुहुत बेलेग जायो।
औ बेसोरनि समाव गोबां दावहा फोरबो ओ जादोंमोन आरो माखासे सल'बाथा जेरै गथ' बुरखायनाय सल'बाथा बेफोरखौ आरो गोदोनि जारिमिनफोरखौ जाहा आबैया जोंनो बुंथियोमोन आरो जोंनो लागै खोन्थायोमोन। थ' जोंबो जिरायनानै आबैनि बाथ्राफोरखौ जोंङो खोनासङोमोन आरो जों गामियाव गोबां बेबायदिनो वान इयार हानद्रेड इयार्स बारनाय आबै आबौफोर दंङ। थ' बिथांमोना गोबांनो गोदो गोदायनि बाथ्राफोरखौ माने दासिमबो खोन्थायो आरो जेब्ला जों सोङो आबै आबौफोरनियाव गोदो माबायदिमोन होननानै बिसोरो गोबां खोन्थायो। गावसोरा माबायदियै सोलिबोनाय। माबायदि खस्थ' खालामनानै बिसोरो खामानि मावनानै जानाय लोंनाय माबायदि बिसोरो संसार जाबोनाय बेफोरबायदिखौ बिसोरो खोन्थायो आरो आंबो जोबोद मोजां मोनो आबै आबौनि सिगांनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनो थाखाय जेब्ला आबैया जाहा ओ जों उन्दै उन्दैमोन अब्ला गावनियाव बामनानै जोंनो गोबां सल' बाथ्राफोरखौ खोन्थायोमोन जोंहा फंबाया बो दाबो ओ आबैखौ गोबां बेबायदिनो गोदोनि जारिमिनफोरखौ गोबां सोंथि खालामो आरो जोंना आबैया बाग्लायाजासे माने जोंनो सोंबानो खोन्थायो आरो थ' नों थाङा आबै आबौनि बागै ओ मायबा बुंनो सानोना? हेलौ
औ औ खोनादों।
ओ नोंथांङा आबै आबौनि बागै मायबा बुंनो सानो?
ओ आबै आबौजों गासैनि जिबनावबो आबै आबौआ थानांगौ मानो होनबोला दानि जुगनि मानसिफोरा गोबां बाथ्राफोरखौनो मिनथिया, गोबां देब'लप, मोनजाबोनायनि थाखाय दायो बिथांमोनाल'सो आ आबै आबौमोनाल'सो, गो गोदो‌ गोदायनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्रायनो थाबोनाय मानसिफोर बिथांमोनहा गोबां गोदो गोदायनि बाथ्राफोरखौ मिथियो बिथांमोननि जुगेदिसो जोंङो दायो जै जोंफोरनि जुगनि मानसिफोरा खोनायो बिदि बिदिमोन सिगांनि जुगफोराव दानि जुगफोराव बि बिदि नंला बिनिखायनो आबै आबौ मोन थानायाबो जोंनि जिबनाव गोनांथि बिथां बिथांमोननि गुबुन गोबां गोदो गोदायनि बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो खोनानो मोनो, आरो बिथांमोना जों बिथांमोनजों रायज्लायबोला गोबां मोजां मोनो होनबोला दानि मानसिफोरा गोबां जामबुंफ्राव हाबनानै थायो बिथां आबौ आबैमोना गोदो गोदायनि मानसिलाय बिथांमोना बे जामबुंनफोरखौ बाहायनो रों दा जों बिनिखायनो गाव गावनि आबौ आबैमोनजों समफोर हगारनांगौ जिरायनानै बिथांमोनजों रायज्लायनांगौ सल'बाथा खोनासंनांगौ गोदो गोदायनि बाथ्राफोर सोंनांगौ,
औ ओ जोंहाथ' बुंनो थाङोब्ला गोबां खुगा मेथाइफोर दङ जेरै ओ जोंनि आबैफोरा माने खननानैनो दिन्थिनानै हायो दानियावथ' ओ बेबायदि मिथिनायखौ जोङो नुनो मोना आरोना? गोबां मानसिफोरानो ओ बिबै बिबौफोरखौ लुबैयो ओ खिन्थु माखासे सुबुंफोरनियाव जोङो नुनो मोना, जोंहाबो मामानि ओ आबै आबौखो जो नुनो मोनाखै आङो थ' जोंहा बाबानि आबै आबौखौ नुनो मोनदों खिन्थु आबौआ जोंहा गोमालांबाय दा आबैया दोङो आरो ओ बिबैफोरनि अननायानो बेलेग जायो जेब्ला बिसोरो बाहेराव थाङो सखा बाजारफोराव अब्ला बिसोरहा माने मोनसे साननाय थायो आरो फिसौफोरनो जाग्रा लाङाबा बिसोरो दुखु मोन गोन होननानै गावसोरनियाव जि थायसे थाइनै दोङो बेजोंनो बिसोरो माने फिसौफोरखौ अनायजों अननाय सिन सुरपै बिथांमोना आबै मोना बा आबौमोना माने लाना फैयो जाग्राफोरखौ आरो आं आं नुनो मोनदों खाथिनि आबैमोनखौबो गावसोरनि न'खराव माने गोबां बिदिनो हाजासे बुरैब्लाबो गुबुननि न'आव बिदिनो खामानि मावहैनानै ओ बिदिनो सोलिनायफोरखौ नुनो मोनदों। रां गैयि समाव गावनि बिहामजोफोरखौ गाव गायनि फिसाज्लाफोरखौ हेफाजाब होनायखौ बेबायदि नुनो मोनदों आरो गोबां बेबायदिनो न'खरफोराव बिबै बिबौफोर दङो बिसोरबो सिगांनिफ्रायनो गोदो गोद जायनिफ्रायनो खामानि मावबाय थाग्राखाय सुखुवा ओरैनो थानाय जायफोरा बेबायदि मावबाय मावबाय थायो थ' बिसोरो माने मावबाय थानो लुबैयो आंनि आबैयाबो ओरैनो थाया बुरै जाबाय अब अब्लाबो माने माबा मोनसे खामानिफोरखौ बिसोरो मावबाय थानो लुबैयो माने लुखुर लुखार बेबायदि खामानिफोरखौ मावबाय थायो आरो बिसोरो सिगांनिफ्रायनो खस्थ' खालामनानै जाबोनाय आबै आबौमोना गोदोनि गोदोनि, ओमफ्रायनोथ' बेखायनो बिसोरो ओ ओरैनो थानायखौ बिसोरो गाहाम मोना बायदिसिना खामानिफोरखौ मावबाय थानायखौसो बिसोरो गाहाम मोनो आबैमोननि माखासे ओ जोंनि थाखाय बिसोरहा बिराद साननाय दङ आरो अन्नाय दङ गावसोरनि फिसौफोरखौ बिसोरो माने जोबोद अनो, ओ नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंसानि आबैया बा नोंसानि आबौआ सोरखौबा बिदि बांसिन सायख'नानै अननायखौ नोङो नुनो मोनदों नामा?
ओहो जोंहा आबै आबौ सानैबो इदि रावखौबो जोंहा न'खरावहाय जों बिब बिब' बिनानाव बिदा फंबाय जों गासै साब्रै खिन्थु बिथांमोननि गोसोआव बिदि साननाय गैया दासिमबो आं उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों आं बेखौ बेखौ बांसिन अनगोन बा बेखौ खम मोननगोन बिदि नङा बिथांमोना गासैखौबो समान अनो, गासैखौबो गासैखौबो जेरैनो फिसौफोर दं बेफोरबायदिनो अनो महाबाफोर टाउन मा सखाफोराव थांबाय बायोबाबो जोंहा आबौआ बहुद बोराय बाय बिथाङा सिनस्रि फोराबो इमानबो इदि गोरा नंला खामानिफोर मावनो बिथाङा दायो खामाया अब्लाबो गावनियाव थाइसे थाइनै थाबाब बो गाव जेब्लायबो सखायाव थाङो होमबा जोंफोरनो जों साब्रैनोबो जाग्रा लानानै फैयो, मानो गावनो बिनि गोसोआव साननाय दं आंहा साब्रै फिसौ दं बेनिखायनो बिथां बिथाङा जि थाइसे थाइनै दं बेजोंनो लानानै फैयो जोंनि थाखायबो, बिथांमोननि गोसोआव बिदि साननाय गैया आं बेखौ बांसिन अनगोन बा बेखौ खम मोनगोन साब्रैखौबो समानैनो अनो, नोंथाङा नों जा आबैजोंहाय मालाबाफोर जमा जमा बिदिनो गामि बेरायो नामा?
औ ओ जों बेरायो जोंहानि बारियाथ' गोजानावसो थ' जोङो आबैजोंनो थांनाय जायो आरो जेरावखि थाङा मानो जोङो आबै बुरैखौ लांफायो मानो होनब्ला बिखो ओ हारसिं गारलाङा जोंहाबो आबैनि सायाव अननाय दङ मानो होमब्ला आबैयाबो जोंखौ जोबोद अनो जोंनि आइ आफाया जेसां अनो आबै आबौआबो बेबायदिनो अनो थ' बेखायनो बेखायनो जों सानो आबै आबौआबो जोंखौ जोबोद अनो थ' जोङो जेब्ला गावनि आइथिंआव गसंनो हायो थ' आबै आबौनोबो जोङो ओ माने सिन सुदुबै माबा मोनसेखौ होनायखौ आङो सानो जायो मानोना उन्दैनिफ्रायनो जोंनि जोनोमगिरि बिमाजों बिबै बिबौफोरासो जोंफोरखौ लानानै माने हेफाजाब होयो लाथनानै होयो माब्लाबा समाव बिमाया ओंखाम ओंख्रि संब्ला आबै-आबौ थाब्ला आबै-आबौफोरा जोंखौ लायो जेरै आंनि आबै-आबौआ जोंखौ उन्दै समाव लायोमोन ग गावसोरजों फुथुनानै लायोमोन थ' आंथ' देरनानै जेब्ला आं हस्टेलनिफ्राय न'आव थाङो अब्लाथ' आङो आबै-आबौजोंसो उन्दुयोमोन आबै-आबौजोंसो थाफायोमोन सखा बाजाराव थांब्लाबो गोदोथ' बिदि गारि गैयामोन साइकेलजोंसो थाङोमोन थ' साइकेलाव लानानै थांफायोमोन आबौआ जाहा आबैखौ उनथिं फज'नानै आंगो सिगांथिं फज'नानै बेबायदि आबौआ जेेनस साइकेलाव लाना थाङोमोन आरो थ' जाहा आबै आबौआ रावखौबो बेबायदि माइ गाब जुजाय अनफेराखै ओ जानो हागौ सखायाव आंखौ लांफायोमोन आरो माबलाबा आगैखौ लांफायोमोन खिन्थुबा जानाय आरो होनायफोराव गासैखौबो समानै माने अनोमोन आरो आरो बुस्थुफोर बायना होनायावबो समानै बायना होयोमोन आरो थ' जोंहा दिनैनि टपिकखौ जों इयावनो दोनथ'बाय नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों।
गोजोन्थों।